हेलौ औ नोंथां
हेलौ नोंथां खोनादों नोंथां खोनादों नोंथां
औ औ औ नङाब्ला नोंथां माने आं नोंजों ओ माने माखासे आयदायाव नोंथांजों बाथ्रा सावरायनो थाखाय नोंथांनो आं फन खालामनाय जादों आरो नोंथां औ माने नोंथांजों आङो मानिखौ जोङो दंफां लाइफांनिफ्राय जोङो मानिखो बायदिसिना जोङो मुवा बेसाद बानायो जेरै सियार, ब्रेन्स बायदिफोर बानायो नङा होनबा नोंथां? औ औ - ओमफ्राय बेफोरनि बागैनो दं एसे नोंथांनिफ्राय एसे आङो मिथिनो लुगैदों आरो नोंसोरनि खाथि खाला ओनसोलफोराव मा माबादि ओनसोल माबादि माबायदियै मानो बायदिसिना दंफां लाइफांफोरनिफ्राय माबायदि बायदिसिना जोङो माने मुवा बेसाद दिहुनाय जायो नोंथांनिफ्राय आं एसे मिथिनो लुबैदों आरो नोंथां। नों आंनो हायोब्ला नोंथांनि खाथि खाला ओनसोलाव माबायदियै बायदिसिना दंफांफोरनिफ्राय बायदिसिना मा बेसाद दिहुनो बे बेफोरनि बागै आंनो एसे सुंद'यै फोरमायहरनो हागोनना नोंथां?
हागोन नोंथां। माने नोंथां गोबां माने दंफांनिफ्राय बानायनाय गोबां माने जों मुवा बेसादफोरखौ जोंनि नांगौ जानाय जिउआव माने बाहायो। नंगौना नोंथां?
औ औ औ।
गोबां माने जोङो बेफोरबायदिनो दंफांनिफ्राय जोङो निजिनि जिउआव माने जोंनि बेफोरबादिनो जिउनि संसार जानाय बायदिसिना माने मुवा बेसादनि थाखाय नांगौ जानाय बायदिसिना मुवाखौ जों दंफां लाइफांनिफ्राय गोबां बानायनानै मोनो नोंथां।
औ औ औ।
जों उन्दुनाय जों बिसना बेफोरखौबो जों गोबां दिजाइननि माने दंफांजों दंफांजों काट बानायनानै दंफांखौ माने
दंफांजों दाननानै दंफांखौ दाननानै जों माने बेखौ हाखावनानै जों माने काट बानायनानै बैखौ माने मेसिनाव बायदिसिना डिजाइन खालामनानै जों माने जेरै उन्दुग्रा बिसिना बायदिसिना
जोंड़ो जग्रा सियार बेरेन्सि बायदिसिना जोङो बानायनायखौ नुनो मोनो नोंथां। जेरै माने गोबां दंफां दं जेरै साल, सिगुन साल, सिगुन, सिसु, बेफोरबायदिनो गाम्बारि बेफोरबायदिनो गोबां मुवा बेसादफोरखौ जोङो माने दंफांनिफ्राय बानायो बेफोर दंफांनिफ्राय बानायनायखौ नुनो मोनो। नाथाय गोबां दंफाङानो माने बानाय जायाबो नोंथां। गोबां दंफां दङो बानाय जायोबो बेफोरबायाददि माने जोरथाया खम जायो आरो दंफां लाना दंफां। जेरै जोङो खोदोम दंफांफोरखौ जोङो माने खोदोम दंफांफोरनि जोङो उन्दुग्रा बिसना बायदिसिना बानायनायखौ नुयोबाबो माने जोरथाइखौ खम नुयो आरो नोंथां। बेफोरनि जोरथा एसे जसेबां माने दिन जोरनांगौमोन एसे खम जोरो आरो नोंथां।
जेरै जोङो नुनो मोनबावो आरो नोंथां जेरै सिसुनि एरै साल सिगुननिया जेरै गोरा जायो बेफोरबायदिनिया गोरा जाया आरो नोंथां। बेफोरबदिनो उम। बेफोरबायदिनो जोङो बेफोरबायदिल'नो आरो बायदिसिना रोखोमनि माने दंफांजों बानायनाय बे बेसाद नुनो मोनो जेरै संनाय खावनायाव बा संनाय खावनायावबो आथिखालि जोङो
आथिखालाव जों दंफांनिफ्रायनो गोबां गोबां मुवा बेसाद बानायनायखौ नुनो मोनो जेरै जोंनि जायखौ गारबा होनो एबा खोस्लि जायखौबो जोङो दंफांनिफ्राय बानायो बेनिफ्राय जेरै जाग्रा मुवा बानायग्रा जेरै आ आथा नाग्रा बायदिसिनाफोरखौ जोङो रुटि बानायनाय बायदिसिनाफोरखौ खौबो जोङो दंफांनिफोर बानायनायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ औ औ।
बेफोरबायदिल' नङा नोंथां गोबां दंबावोसों माने। दंफांनिफ्राय जोङो गोबां माने नांगौ जानाय मुवा बेसाद बानाय बानायनो हायो नोंथां गोबां बारायनो हायो जेरै जोङो न'आव लुनो जों सेराव थि होनो गोनां जायो थिं होनो गोनां जानायाव बायदिसिना दंफां कार्ड बानायनानै बेफोरदि फ्रेमखौ जोङो नांगौ जखानि सुनानै जोङो थुख्रा थुख्रा खालामनानै जों बेखौ गाजालदों देनानै माने बेफोरनि दंफांजोंनो बेफोरनि दंफांजों थिं गार्लायनानै जों माने न' बानायनानै जोङो थानायखौ नुनो मोनदों नोंथां। बायदिसिना जायखौ जों दंफांनि हाखावना मोननायखौ खात होननाय जायो काटनि खुन्था बायदिसिना बेफोरखौबो जोङो गोबां बानायो आथिखालाव जेराव जों माइ दोनो बेफोरनि फाख्रि बानायनाय खौबो जोङो नुनो मोनो नोंथां। गोबां माने दंफांनिफ्राय बानायनाय
गोबां माने मुवा बेसाद दोङ बायदिसिना बुंनानै फोजोबनो हाया नोंथां जेरै जोङो सलाय खाथि जों नांगौ जानायाव बाहायनाय बे सलाय खाथिखौबो जोङो दंफांनिफ्राय फिसा फिसा थुख्रा खालामनानै जोङो बेफोर दंफांनिखाय बानायनायखौ नाथाय आथिखालाव बैफोर दंफांनिफ्राय बानायनाय दंफां लाइफां दाननायखौ जेरै जों आबहावा संरैखा खालामनो जेरै सरखारा बिथोन होनाय मथे जेरै आबहावानि गेब गेब्रेंनाय बायदिसिनानि फोरनिफ्राय जोङो बारग'नो हानायनि कारन जों दंफांनिफ्राय बानायनाय बेसादफोरखौ आथिखालाव खमायनो हमबाय नोंथां मानो होनबा जेरै दंफांनिफ्राय जि बुस्थु जोङो उन्दुग्रा बिसिना बानायोमोन थिग बेनि सोलाय जोङो लहानि बिसना बायदिसिना बानायनायखौ खौ नुनो मोनदों जि जोङो लहानि सेर लहानि बेरामसि बायदिसिना बानायनायखौ माने नुनो मोनदों।
औ औ औ।
सम समनि माने गोबां माने खमै खम राहायाव माने सोलिनो हानाय जोङो लहानि आथिखालाव बानायनायखौ नुनो मोनो फारसेथिं जोंनिया दंफां लाइफां जोबसांलां जेरै आबहावाया गोेब्रें जायो थिग बेफोरबायदिनो बेफोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय गोबाङानो माने बेफोरखौ आथिखाल जुगाव बेफोरखौबो खमायना होनायखौ नुनो मोनो जोङो दंफां थारैनो नोंथां माने जोङो गोबां माने दंफांफोरखौ बेफोरबायदिनो दामफायनानै जेरै नस्थ' खालामो बेफोरनि सोलायै जोङो जुदि लहानि बायनानै लहानि बिसना लहानि मासि बायदिसिना बायनानै जों बेफोरबायदिबो आथिखालाव बायनानै मोनो जेरै खाथखौ जोङो, दंफां फांसे दंफां फांसे गायनो गोनांबा जों माने गोबां बोसोरजोंसो गेदेर जायो नालाय नोंथां। बेफोरबायदिनो- बेफोरबायदिनो बै दंफाङा जेथिया देरनो गोबाव सम लायो। थिग बे बैनि बै दंफां देरनाय - देरनायखौ दानफायनायनि सिगां जों माने जेरै जोंखौ जों माने गोबां बिफां गायग्रोनांगौ होननानै जेरै बुङो थिग बेफोरबायदिनो जोंनि बयनिबो माने साननाया जुदि समान जायोबा जेरै मिथिंगायाबो जोंफोर समायना जागोन ना - नङा होनबा नोंथां?
नंगौना नोंथां? बेनिफ्राय जोङो बेनिफ्राय बारग'नो थाखायथ' जों बेफोरबायदि मुवा बेसादखौ दफांनि बानायनाय सोलाय जों मुवा बेसादखौ बायदिसिना रोखोमै जों दिहुनन्नानै होनायखौ नुनो मोनदों नोंथां। गोबां माने जोङो बाहायनाय जों बाहायनाय आथिखाल आगोल जुगावथ' जोङो जेबेला हालेव हाल एवोमोन जोङो हाल खदाल जावोमोन जों बेफोरनिफ्रायबा नांगोल बायदिसिनाखौ जोङो दंफांनिफ्राय बानायनायखोनो नुयो मानसिफोर ओ जेरै सुबुंफोरा जेरै बाहायो। जेरै जोङो दिंखिजों देनानै जायोमोन दंफां बानायनाय दिंखिजों जों फिथा आखाइ बायदिसिना बानायनानै जायोमोन। थिग बेनि सोलायै जों जेरै बेफोरबादि खौबो जोङो दंफांजों बानायनायखौ नुनो मोनला बेफोरबायदि गुन्दैखौबो। आथिखाल जुगाव जेरै मोब्लिबजों बाहायनाय जेरै ग्रेइन्डार मेसिन मिक्सार मेसिन बेफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो।
बेफोरबायदिनो गोबां माने फिसा फिनला गोबां बुस्थु माने जोङो दंफांनिफ्राय बानायनो हायो। आथिखाल नोंथाङा बेनि बेफोरनि सायाव नोंथाङा मोनसे फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन।
बुंनायसाइ नोंथां?
हा जागोन नोंथां जागोन आं औ जागोन नोंथां। माने नोंथाङा बुंलांबाय जि ओ जा दंफांनिफ्राय जों बायदिसिना मुवा - बेसाद बानायनायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो मा होनो इखो गोदो- गोदायनिफ्रायनो जों नुबोगासिनो दंफांनि बाहायनायखौ माबोरै बाहायो सुबुंफोरा ओ बेफोरनिफ्रायनो - बेफोरनिफ्रायनो दासिमहालागै मा जानो जोंनि जा दंफांनि बाहायनाय बे बाहायथिया दासिमहालागै जोबनानै थाङाखै आरो। माने ओ दासिमहालागै जोङो दंफांनि बायदिसिना मुवा बेसाद बानायनाय, बायदिसिना दंफांनि बाहानायफोरखौ जोङो दासिमबो नुनो मोननाय जायो। माने दफांनि- दंफांनिफ्राय जोङो गुबैयै माबा जायो बायदिसिना ज'ग्रा सेयार मासि बायदिसिना देस्क, बेन्स बायदिसिनाखौ जोङो दंफांनिफ्राय बानायनायखौनो जों नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां। सरासनस्रा जोंनि नैबे ओनसोलफोराव। बेफोरबायदिनो जोङो बेबायदि जग्रा मासि बायदिसिनाल' नङा, जों मा खालामाो जोंनि दंफांखौ बानायनाय, दंफांखौ जोङो बायदिसिना ओ न' बां बायदिसिना न' बां बानायनायावबो जों नाय नुनो मोनो बेनि अनगायै जोङो गोबां बायदिसिना ओ दारिमिनफोरावबो जों बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो दंफांनिफ्रायनो बायदिसिना माने जोंनि खाखोर बिलाइ फोरनि दिहुनथाइखौबो जों दंफांनिफ्राय बानायनाय नुयो बेफोरबायदिनो ओ खायसे खायसे दंफांनिफ्राय जों बायदिसिना दामग्रा आगजु बायदिसिना बारानायनायखौबो जों नुनो मोननाय जायो। ओमफ्राय आरो दंफां दं बिफांनिफ्रायनो जोङो बायदिसिना मा होनो इखो मुसुखा दानायफोरखौबो जों नुनो मोननाय जायो बा दंफां फ्रायनो जों बायदिसिना मा होनो आरो गुबुन बायदिसिना गोबां बाय ओ जोङो गोबां बुस्थु जोङो नुनो मोननाय जा रो आरो दंफांनिफ्रायनो बानायनाय बुथुफोरखौ बेफोरबायदियैनो दंफां दासि म दानि मुगायाव आरो ओ मा होनो ओ जा जोंनि दंफांनि बिबां जायनि दंफांनि बिबां खमायलांनो हमगासिनो आरो बेफोरबायदि जोङो दंफांनिफ्राय बायदिसिना मुवा बेसाद बानायनायनि जाहोनाव। जायनि जाहोनाव जों दंफांखौ दानफायनांगौ गानां दानफायनांगौ गोनांथि जायो दंफांखौ जों दानफायोब्ला जोंहा बिराद खहा जायो गोबां जोंनि अक्सिजेननि बि बांङा जोंनिया खामायनो हमो बेखायनो बिगियानगिरिफोरा मा खालामोनो बेफोरनि बागै साननानै मानेखो दंफांनि बाहायनायखौ एसे खमायनो नाजाबोगासिनो ओ बेनि सोलाय जों माखा बेनि सोलाय जों मा बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै जोंङो आगोलाव जोङो ओ दंफां सिया दंफांनिनो जोङो सियार बायोमोन। नाथाय जों दानि मुगायाव मा नुनो मोनो जोंङो प्लास्टिकनि सेयार बायहाय जों नुनो मोनो ओ गोदोनि मुगायाव जोंङो दंफांजों बाना गोबां बुस्थु नुनो मोनोमोन दानि जुगाव जों नाथाय माने दंफांनि बाहायनायखौ नुालासिनो जों प्लासटिक ओ सोरनि बाहायनायखौ जों बांसिनै नुनो मोननाय जादों आरो।
नंगौ नोंथां।
बिदि नंङा जे ओ मानेखि दासो दा माने दंफांनि आंङो बाहायनायखौ जोङो आबुङै ओ मानेखि नागाराखै थेवब्लाबो माने दंफांनि बाहायनायखौ जों दासिम आ लागे बाहायनायखौबो जों नुनो मोननाय जायो जोंनि नैबे ओनोलाव ओ बे खिनिखौनो आंङो बुंनानै नोंथांनो फोरमायबाय आरो आंनि जा रोंगौथि। ओमफ्राय दा नोंथां समाबो समाबो जानानै फैबाय नालाय बेनिखायनो जोङो ओ मा होनो इखो बेखिनियावनो दोन्थ'नो सानबाय आरो नोंथां। ओ नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथि नो मोनबाय ओमफाय ओ रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो नोंथां औ। औ औ औ नोंथां साबायखर नोंथां ओ गोजोन्थों। औ औ।